मा ओंख्रि संगोन?
गैया संथवाखै मिन्थिथआ सोर संनाय जायो दा
आइया फैयाखै?
ओहो आदथासो जायो
दाइन बाजि
औ दाइन बाजि गोरोन्थि जाफ्लांबाय।
गोरोन्थि जाबाय निमाहा होदो होनहरदो ना
औ
सानावसो मोजांलै थाबायनायाव ओमफाय माबायाव खाथि खालानि रायलायनायखौ खोनाफायो ना
उम खोनायो ओंखायनो बालायलाङो
मालाय आमोखाया थाबाय थाबाय रायलायनानैनो उखिला थाबाय थाबायनानैनो एखे नोगोर माबादों नो बियो
बेना जोब्बाय नामा?
उम
जोबजोबबाय मालाय
जोंनालाय माला हाबावसि
उम गाबोन गाबोन नोंसोरथ जालायलायसिगोन?
गैयानो जोंनाव जेबोआनो गैया माखौ लांनांगौ आहा
खान्थालखौनो
आनथ लानथ
फानलाबायनो हाखायोना नोङो
मा
ओं ओइ ओरैनि जाम फिथाइ गैया ना
ओहो
जामुनखौनो रावनावबो मोनलाआं माबाबो गैयाना ओ बैग्रिया थाइजौ खहे ना मा होनोमोनलाय
थाइजौ खहे
अ सम बैग्रि नामा उम नंगौ
बि गैया आं जोंसारमोनावसो आइया गोरोन्थि जा फ्लांबाय
हेल
फाख्रिबारिनियाव दंमोन
खोन्था खोनाबावबायसो आं
औ बुंं फ्लाङोलै
थाइदों ना थाइयाखौ दाबा गौलासो खोमा
बाराबा
लासखौ
खिन्थु सोंनांसिगोनसो दा सोंहरनायगोन आं र'
हाइथया हाइथुमोनहा हाइथुया सोरनोफ्राय लाबो
हायथु मोननाव गैयालै
सोरनिफाय बिनिफाय बिदों
बिसिनिखौनो लाबोदां
जनो ओ बिसिना खर गारजिसो नङा
खाथि खाथिब्रा
ए
न'आनो खाथि खाथिखा उम
बि हालाय सोलोंनो फैया
गैया माइ गायदोंनो
खोनाया
हो
मा होनदों।
माइ गायदों नो
ए उम
माइ गाय न'आव
न'आवनो खोमा
न न'आव गायो ना बिसिना‌
न'आव गायोथ बिस्रा
बोथोर
उम
दैज्लां बायदिखौनो
दा
उम
अखाया फुंनिफ्राय जि हाग्रा दंलै दाना गाबोनबा मा जालायो
माइफोरखौ बे आमथिसुवा आमथिसुवा नि दं
दा अखाया हाखानोसै उम नांगौबो मोन्नाय नंला अखा
हा
अखाखौ उनावहाय नां गोवाव मोननाय नंला अखाखौ उनावहाय नां हौवा मोननाय नंला
उम
जोंथिं ना फौदोंमोन बिरादनो हाजोनि ना आवगाय
एह
थावरि खोलायलायनाय न' सेरनिया जोंना बेजों उसिलायनानै मो बियाव थाङोमोन नाया माथावरि जाना दैया बिदियानो फैला देरलानो
ओ
खोथे खोथे थे लाखि जोब्बाय मानसिफ्रा मालाय दं आरोजिसि सिबि बुरजा जानायनि गोथौ जालांबायदा
औ ओम हायो
औ
फुख्रिनिबो फैलाबायोलै सोरनिबा सोरनिबा
हा?
सोनिबा सो सोरनिबा फुख्रिनिफ्रायबो फैलाबायो दैजा मा?
सोरबा सोरबा माबा सोंखला बायदोंहाय आंनाव नै
मा सोंहरदों?
लोगो नों हाबा जाबाय नामा होनहरदों?
ए नोंबो मिथिया आरो
जाखोन दां
एह
दिनैसो सोंदों
बागुरुमबा मोसानायाव लोगो मोननाय।
होननाव फुंआव फन हरदोनो।
ओहोम।
मा आं मानिबा थांफ्लांथारोलै ने
औ
ओम जारलासो मोनखायो आं बोरैबा धज्य इलेक्ट्रिक आबो थांलायबाल होननायसो जाबाय मा होनोथाय
मोब्लिब सो
औ मोब्लिब इलेक्ट्रिक होनो मोब्लिब खार थांलायबाय दसेनो
ए जोंनाबो गैला
गैला हनै बार होदोंमोन
औ
जोंब्लावआलाय लानानै जोंगासिनो एसे
उम
गावनि गलाम मोब्लिबखौ लानानै एसे दंसाबो
औ र' सोलै
दावलाय लाङाब्रा बिदि खोथाफोरखौबो
औ
ओंखायनो
फैखायानो
ओमहो बेरायनो लुबैयाखै जेरावबो
लुबैबालाय बहा मोननो ब्रा फैसा गैया गैया
अखा बोथोरावनो
ओं रांआनो गैया।
आदा आमोखाया अबाव दं दा?
आदा आमोखाया न'आवनो दं। थेक्टर सालायो।
हो?
टेक्टर सालायो।
ए हाल हालेवदों नामा? खामायगोन आरो दैज्लांआव। मालाय।
खामायो खामायनायालाय।
मा सोरनि बिबा?
गावनि गावनि गोदान लानाय।
ए गाव बायबाय?
दान मोन्थामसो औ
ए खामाय होनबालाय। हजों माला फैया?
होम?
हजोंनिफ्रायबा माला फैया?
ओइ बेयो दान मोनसेल' थायो। दान मोनसे मोनसे उननि उनाव फै औ एखे माथो नोंसिनिथिंनिजों जोंनि जों।
नोंगौ दां?
उम
बा मा लायेन?
बाजारनिजो
औ
एखे
नंगौ दां। दा फैयासै सासेयाबो जों थायो माबा दैस्लुं दैस्ला थानो मानो बल बोरै गेलेयोथाय?
उम हाब्रु गुरजासोमोनथ' आरो।
हाब्रु हाब्रु गेले गेले जाखादोंदां?
बोरै बोरै गेलेखोथाय?
जायगाया दाथ' गेले सिनानानै आरो अमा दुगैनाय बायदिसो जाजोब बियो।
दैया दिनै बांसिन थागोन बुरजाथार।
गोलैलायोबोदां ओमफाय
औ
मानसिफ्रानो साबेसे थायोबोथाय?
जानो
सेमोन मोसाग्रा फालाय